औ औ औ हेल' खोनादों औ खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनाबाय नोंथां
नोंथाङा दायो मा हाबा मावगासिनो दं नोंथां
नोंथां आंथ' नै जेबो मावाखै ओरैनो दंफां सायायाव जिरायलाबायनासो दं सान्दुं गोसाथार ना बोथोराबो गरम गरम फथार नोंथाङालाय मा खालामदों
औ नोंथां नोंगौ औ नै नोंथाङा आंबो ओंखाम जाखांनानै आंबो बेफोर बिदिनो दंफां सायाव जिरायनानै दङ
अ ओमफ्राय खबरफोरालाय अ ओंख्रिया जोंना दाउदैजों आलु फाजिसोमोन नोंथां नोंसिनालाय मा ओंख्रि
अ जों ना अमा बेदरसोमोन नोंथां
ओ नोंथांनि माथोखौ बांद्राय मोजां खोनायासै नोंथां नेटआ एसे स्ल' नामा
औ नोंथां आंना एसे एसे नेेटवर्कनि प्रब्लेम नोंथां
औ औ औ खोनाबाय दे एबार होनफिनलाय नोंथां एबार
अ नोंथां माने आंना एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जानानै दङ अब्लाबो दा खोनाबाय ना नोंथ
ओं खोनाबाय दायो खोनाबाय औ हेल' खोनाबाय नोंथां
नोंथाङा दायो जेबो हाबा मावथ'खायाखैदा नोंथां
ओहो जेबो मावाखै नै नोंथां ओरैनो फ्रिसो दंलाबायो जिरायनानै खोनादों ना नोंथां
खोनादों नोंथां नोंथाङा बिदिब्ला जेबो खालाम हाबा मावाखैबा आं नोंथांनाव मोनसे आयदानि बागैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां दे मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों खोनादोंना नोंथां
मोजाङै खोनायाखै नोंथां
ए सावरायजागोन होन्दों आं माने नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों
नोंथां बेफोरबायदिनो माने आयदायानो जाबाय दामनाय देनायनि सायाव आङो नोंथांजों सावराय रायज्लायनो होननो सानदोंमोन नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां ओं साननायदों औ खोनादों नोंथां सावरायजागोन होनदां
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा एसे दामनाय देनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन हागोन बिब्दिब्ला आं फोरमायग्रोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां फोरमायना
औ जेनेब्ला दामनाय देनाय होनबाथ' नोंथाङाबो मिनथिखागौ जानांगौना नोंथां औ जेनेब्ला जोंहाथ' अनेक रोखोमनि दामनाय देनाय दं जायफोरखौ जेनेब्ला जोंनि गामि ओनसोलनि बा ओनसोल जोंनि ओनसोलफोरनि मानसिफोरा जेनेब्ला दामनाय देनाय जायो आरो नोंथां माने जोंहा बुंनो थाङोब्ला सासे दामनाय देनाय एबा दामगिरि जानो हायोब्ला जोंहा माने मोनसे जोबोद मोजां जायो आरो नोंथां माने जोङो बिदिनो बायदि सोरनिबा हाबा खेराइफोराव जों माने बेफोरबायदिखौ दामना देनानै दिन्थिफुंनो हायोबा मोजां जायो आरो नोंथां माने जोंखौहाय आरो बे दामनाय देनायफोरनि बागै माने गोबां मानसिफोरा अबावबा माबा मोनसे फांसनफोर जायोबा बा बा हाबाफोर जायोब्ला अबावबा माबा मोनसेफोर जायोब्ला माने जोंखौ बे दामनो देनो लेंंहरो माने जोंखौ दामनो देनो गोरोंब्ला माने हांख्राय हरनाय जायो आरो नोंथां दा दामनो दामनाय देनाय होनोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि दं जों जेरै सिफुं दामो खाम दामो आरो बिब्दिनो बायदि दंबावो जेरै सेरजा जथा हारमुनियाम माने बे बेफोरबो मोनसे दामनाय देनायाव गोल्लैयो नालाय बेफोरखौबो बुंफानाय जाबाय आरो दायो माने
औ
औ जोंहाथ माने सासे जेरै ओ मेथाइ रोजाबनायावथ दामनाय देनाया गोनांथार नङा होमबा नोंथां? औ माने जोंहा मेथाइ रोजाबनो थाखाय दामनाय देनायासो एबा दामनाय देनायनि रोंनायजोंसो माने जोंना मेथाइफ्राबो मोजां मोजां जायो आरो नोंथां हा खोनादों नोंथां? हेलौ हेल' नोंथाङा खोनादों ना हेलौ नोंथाङानि माथो औ अ माने आं जे ओं हेल औ खोनादों नोंथां खोनादों माने आं बुंदों जे। जोंहा माने दामनाय देनाया माने मेथाइाव गोनांथार होननानै बुंदों आरो आं नोंथां माने जोंहा जे औ दोंसे मेथाइआ मोजां रोम रोखोमै मोजां माने गोमनो थाखाय बा मोजां दामजानाय जानो थाखायबा माने ओ जोंनि दामनाय देनायखौ बेयावहाय सोफाथारनांगोन आरो माने नांथारगोन आरो माने। दा बिदिनो जोंहा माने सासे दामगिरि जानो हायोबा माने जों। बयजोंबो सासे माने सिनाय जानो हायो बा जोंखौ आरो बिबदिनो बयबो हाबा खेराइफोर रल लिंहरनानै बिब्दिनो जोंखौ माने जोंहा एसे एनै माने रां रुफाफोरबो जों आरजिनो हायो आरो नोंथां। आरो बेल नङा दामनाय-देनायनि बागैथ जों फोजोबनो हानाय नङा नाथाय सासे गिदिर दामगिरि जानो हायो ब्ला बा माबा मोनसे दामगिरि जानो हायोब्ला जों गावखौनो गाव मोजां मोनो आरो नोंथां। जों जेरै बिब्दिनो हमना ला बेमफारटि थुनो रोङोब्ला हायो आरो बिबदिनो बायदिसिना खाम खाम, जथाफोर दामनो रोङोबाबो जोंहा माने मोजां जायो आरो जोंहा बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ माने जोंनि बर' बर' माहारिफोराथ माने बिदिनो दामनाय-देनायफोरखौसो लानानै बिदिनो बायदि रोखोमनि मेलाफोरखौ खुंनाय जायो नालाय ओंखायनो दामनाय-देनाय फ्रा माने जोंनि थाखाय गोनांथार आरोना नोंथां। बेयो
औ नोथां
आरो औ माने बेल नङा। दामनाय-देनायफोरा अनेक रोखोमनि दंबावो जोंहा माने सिफुं सिफुंखौथ' जोंहा औवाफोरजोंनो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। औ माने बे सिफुंखौ औ माने बे सिफुंनि ए देंखोया जोबोद माने मोजां खोनायो आरो सिफुंफोर दामोब्ला जोंहा सानदुं गोसाफ्राव जेनेबा दंफां सायाफोराव दामनानै जोङो दामोबा एबा जोंहा माने खोलो खोलो बार फैस्रो लायो आरो नोंथां। दायो औ माने दायो औ दायो माने नोंथां आंनि बुंनाय दामनाय-देनायनि बागै बुंनायखौ नोंथाङा मा बायदि मोनदों नोंथां।
इन्दि जोबोद मोजां मोनदों नोंथां नोंथांनिफ्राय बे दामनाय देनायनि बागै सावरायनाय ना
अ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो माने औ औ खोनादों नोंथां खोनादों माने बिब्दिब्ला नोंथाङाबो आंनो माने दामनाय देनायनि बागै नोंथां मिथिनाय बायदि नोंथाङा जा हायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ बिब्दिब्ला दे नोंथां एसे फोरमायनानै होलाय औ खोनादों नोंथां दे बिदिब्ला एसे फोरमायनानै होलाय।
औ
औ औ।
औ औ नोंथां माने दामनाय रोङो।
मा होनदों नोंथां खनसेनो फिननो हागोन नामा औ हेल नोंथां।
अ नोंथां माने दामनाय-देनायजों जोङो माने जोंनि जिउआवबो जों दामनाय देनाय बेफोर जिउयाव माने रंजाखांनो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
बेजों लोगोसे जोङो। औ आरो जोङो नायनायजों लोगोसे दाम दामनायनो रोङोब्ला जोङो माने जोङो दामनाय देनायजोंबो जों गोबां जोङो रां रुफाबो आरजिनानै लानो हायो नोंथां दामनाय देनो रोङोब्ला बेफोरबायदिनो जेनेबा जेनेबा जोङो जोंनि जिउनि थांखि होनो जोङो दामनाय-देनायखौ जोङो जि जों जिउनि थांखि महरै जोङो थि नानै लानो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
दामनाय-देनायाव दामनाय देनायजों जों रां रुफा खामायनो हायो नालाय बेनिखायनो जों जिउनि थांखि होननानै जि जिउनि थांखिबो दानानै लानो हायो दामनाय देनायजों नोंथां। आरो दाम जोङो दाम जोङो दामनो देनो रोङोब्ला नोंथां जोङो माने जोङो गावनि सिनायथिखौबो जोङो हादोराव जोङो हादोर गामिफ्राव जोङो जों गावनि सिनायथिखौबो जों सिनायथि सारहोनो हायो नोंथां गावनि मुं फोरखौ जोङो माने हादोराव सिनायथि होनो हायो नोंथां।
औ औ हायो नोंथां
नोंथांनि आवाजखौ बांद्राय मोजां खोनायाखै नोंथां।
अ एबार खोनाबायना नोंथां
खोनाबायबा एबार नोंथां
औ जेनेब्ला आं नोंथांनाव मोनसे औ माने नोंथांनाव आं मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन आरोना नोंथां। नोंथाङा खोनादों नोंथां? ओ जेनेब्ला नोंथाङा माबायदि दामनाय देनायफोरखौ औ जेनेब्ला आं होनदों जे नोंथाङा माबायदि दामनाय देनायफोरखौ दामनानै मोजां मोनो नोंथां?
नोंथाङा आंथ दा दामनाय देनायफोरखौ माने बेफोर बायदिनो सिफुं खाम बेफोरबायदि सेरजा बेफोरखौ दामनानै आं दामनो मोजां मोनो नोंथां। मानोना बेफोरनि गासै देंखो फोरा माने गोबां समायना जायो आरो जों खोनासंबावगौ मोननो नोंथांसि फुंफोरनि देंखोफोरखौ खोनायोबा बिनिखाय आं सिफुं सिफुंखौनो बांसिन मोजां मोनो माने नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना?
मा होनदों नोंथाङा औ खोनादों नोंथां होनफिनलाय खनसे?
हेलौ।
औ हेलौ नोंथां।
नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथांनि माने रायजलायनायखौ मोजां। ङै खोनाफैनाय जायाखै नोंथां
अ एबार खोनाबाय नामा नोंथाङा हेलौ नोंथां एबार।
नोंथां जाबाय नोंथां बिदिब्ला नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ औ। औ औ मा बुंदोंमोन नोंथां औ खोनाबाय नोंथां। खोनाबाय
नोंथां दाथ गरमाबो बार जाबाय आरो नेथवर्कआबो गोबां प्रब्लेम जाबाय नोंथां नोंथाङा बे दामनाय नाय देनायनि सायाव आंनि आंजों बेफोरबायदि बिजिरनानै रायलायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ जोबोद मोजां जाबाय आंबो जोबोद औ औ खोनादों नोंथां आंबो जोबोद मोजां मोनदों नोंथां नोंथांजों सावरायनानै
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां दोनथनाय दोन्थनोसै ना नोंथां?
औ औ जागोन दे नोंथां औ
हेलौ नोंथां